खोनादोंना नोंथाङा?
हेलौ नोंथां।
औ
हेलौ।
अ हेलौ नोंथां।
नोंथाङा खोनादोंना?
औ औ खोनादों।
नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों।
नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो सम मोनगौबा?
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
बिदिनो जानाय लोंनाय आरो थिनानै दोननायनि बागै सावरायनो सानदोंमोन थिनानै दोनजा जानाय आरो दोनज बेबायदिनो खारदै खारै आरि मैगंखौ माबोरै जायो मा मा मैगंखौ खारदै जानो हायो मा माखौ थिनानै दोनजानो हायो बेफोरनि बागै सावरायनो सानदोंमोन।
औ औ सावराय जागोन नोंथां। बिदिब्लाथ' औ।
दा दै थाङा बिनि बागै एसे फोरमायनानै होदो।
औ बर' समाजाव खायसे रोखोमनि ओंख्रि संनायाव खारदै नङाब्लानो जाया खारदै होआब्लानो ओंख्रिया जानो गोथाव जाया।
औ औ
बिदिनो थालिर फस्ला थालिर मादा सबाइ सिबिंनि साबा आरो नारेंखल बिगुरखौ फोरानना सावनानै हांगार खालामना बे हांगारखौ दै होनानै ओ सरनाय खारदैखौनो खारदै दिहुननाय जायो आरो।
औ-औ
नारजि सबाय अनला ओंख्रिफोराव खारदै होनानै संथारनो गोनां जायो मानो होनबा ओ नारजिखौ खारदै होनानै ना एबा अमा बेदरजों रुदुबना रोसि होनानैबो संनाय जायो आरो अमा बेदरखौ लाब्रा बानायनानै संनाय जायो आरो बेखौ
औ-औ-औ
खारदै होआब्ला ओ नारजिया रुइया बेनिखायनो बेवहाय खारदै होनानैसो नारजिखौबो संनाय जायो आरो
औ-औ
नारजिखौ जोङो अमा खाजि ओ बा ना होनानै संनानै जाब्ला ओ जोबोद गोथाव मोनो आरो
औ
नारजिखौ ओ जेरैखि जायाथों मानो खारदै होआब्ला नार्जि बिलाइआ गेब्लेनो नागिरा आरो जो ओ जानोबो गोथाव जाया बेखायनो नारजि संनो थाखाय ओ खारदैखौ नांथारगौ जायो आरो
औ
बेबायदिनो बर समाजनि ओ सारादु खुंनायाव नारजि खाजि होआब्लानो थैनाय मानसिखौ बिदाय होनाय जाया होननानै फोथायो आरो बर सुबुंफोरा बिदिनो सबाइ ओंख्रि सबाइ ओंख्रि संनायावबो खारदैखौ नांथारगौ जायो खारदै होनानै सङाब्ला सब
औ
बाय मैगङा रुइनो नागिरा आरो जों गाब गाब जानानै थायो आरो ओंख्रियाव बायदि मस्ला होनानै समब्लाबो मोदोमखाङा बेखायनो बर फोरा सबाइ ओंख्रियाव खारदै होनानै बा दाउ बेदर अमा बेदर ना आरो साम जों गोथाव संनानै जानाय जायो आरो आरो लोगोसे अनला ओंख्रि ओ जोंनाथ बर फोरा अनला ओंख्रि जानो जोबोद मोजां मोनो बे अनला ओंख्रियावबो खारदैखौ होनानै सङाब्ला गोथाव जाया आरो ओ खारदै होआब्ला अनला ओंख्रिया ओ ओ मोदोमखाङा होननानै बुङो आरो मानसिफोरा औ औ-औ बेबायदिनो ओ बर फोरा जायगा लाना जायगा अन औ
अनलाखौ माबायदिहाय संनाय जायो इसे फोरमायना होलाय
औ
अनला ओंख्रिखौ माबायदिहाय संनाय जायो बेनि बागै एसे फोरमायनालायदो
बरफोरा जायगा लाना जायगा अनला ओंख्रियाव खारदै होआलासेनोबो थाइगिर खारदै फोरखौ होनानै मोखि संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो
जेरैबायदि लाइ मैगं अनला खारदै ओंख्रियाव होफाना अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो दा अनला ओंख्रैखौ फार्स्टआवनो ओ अन गुन्दै देनानै लानो गोनां जायो। माइरंखौ ओ देंखिबा उवालाव देनानै लाग्रोयो गुन्दै खालामनानै बेनि उनाव दैखौ गोदौहोनानै बेवहाय दै गोदौनायाव अनला ओंख्रिनि ओ अनला ओ माइरंनि गुन्दैखौ हो-होनाय जायो आरो बेनि उनाव खारै संख्रै बा नों ओ मा होनानै मोजां मोनो जेनेबा सोरबा सामब्राम गुफुर बिदिनो मस्ला मस्लि देनानै होयो आरो होनाय
औ
बिदिनो अनला औ अनलायाव ओ बेदर बा ना होयो ब्ला एसे गोथावसिन जायो होननानै मानसिफोरा होनानै जायो आरो दाथ' आरो दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव औवा मेवाइ मोननाय जायो बे औवा मेवाइखौबो होफानानै जाब्ला जोबोद गोथाव जायो आरो
ओं
दा नोंथांमोननि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ माबायदि संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
जोंनि न'खरावबो ओनसोल माने आं न'खरनि बाथ्राखौनो बुंनोसै जोंनि न'खरावबो बेबाय दिनो अनलाखौ गिबियावनो माइरंखौ सुनानै दसे बेबायदिनो सोमनानै दोननाय जायो।
औ
नाव माइरंखौ गुन्दै खालामनानै लानाय जायो।
औ
गुन्दै खालामनानै गिबियावनो जोङो दैखौ एसे नांगौ रोखो नांगौ जखानि होनानै दैखौ गोदौ होनानै लानाय जायो गोदौ होनाय नि उनाव गोदौ होनायनि उनाव बेबायदिनो गोदौफुनाय समाव बे नारजि ओ बै अन गुन्दैखौ होनानै
औ
अन गुन्दैखौ होनानै होनाय जायो बै होनानै बे बैबायदिनो आरो बेयाव अनलाया ओरैनोबाबोथ' अनला ओंख्रि गोजाबाथाय बेबायदिनो बारा थावनाय मोना नालाय अनला ओंख्रि होनोबा थाय जोंनि ओ बेबायदिनो बेदर नङाबा ना बेबायदिनो खायसे लाइ बिलाइ आरि होनानै फाख्रि खालामनानैबो सङो आरो मालाबा मैथा होनानैबो गोखै होनानैबो संनाय जायो। बेबायदिनो बे गोखैखौबो आगोलावनो होनानै एसे रुदबनानै लानाय जायो। बिनि उनाव ना बा बेदर होयोब्ला बेखौ जोङो एसे एवफ्रामनानै मैगंआव होनाय जायो।
औ
होनानै बेबायदिनो अनला ओंख्रिखौ जों बानायनानै जानाय जायो आरो
औ ओ नोंथाङा सोंदोंमोन ना जे थिनानै जानो थिनानै माबायदि जायो होननानै
औ औ औ
थिनानै जानायाथ' जोंना ओ बोथोराव मोननाय मैगं थाइगं फिथाइ सामथायाइ ओ ना बेदरफोरखौ ओ बर'फोरा थिना दोननानै गोसो जाब्लानो बा लुबैब्लानो संनानै जानाय राहाखौ खालामनानै लायो आरो गोदो गोदायनि दिननिफ्रायथ' जोंना बर'फोरा खामानियाव मुखुब जानानै खानायाव मैगं थाइगं ना बेदरफोरखौ बुथुमनो हास्लाबाबा ओ बा बाहायनो हास्लाबाबा थिनानै दोननाय मैगं मैला ना बेदरफोरखौ ओंख्रि संनानै जों जानायखौ नुनो मोनोमोन आरो दा आथिखालावबो बेबायदिनो सोलिगासिनो दं
औ
मैगं थाइगंनि बेलायाव ओ लाइ लाफा थुनथुनि मैथा
अ
बैफोरखौ
औ
ओंख्रि संनानै जायो ओ बेबायदिनो मैगं थाइगंनि बेलायावथ' जोंङो लाइ लाफा थुनथुनि मैथा बेफोरखौ फोराननानै सिफ्लेनानै बा हानि दोआव बा थेमाफोराव सोनानै मोजाङै ओ सफाखौ मारिथेनानै दोननाय जायो आरो जेरैबायदि जों जोंनि मुलाखौबो फिसा फिसा बा गोबा गोबायै हानानै ओ ओरैनो बरथ सोरलबा थेमायाव सोनानै दोनो ओ बे थिनानै दोननाय मुला गोरान आरो औवा मेवाइ औवा मेवाइखौबो जोङो अनला ओंख्रियाव होद्लाना ओ ओंख्रि संनानै जायो आरो
औ औ
बिनि उनाव
बिनि अनगायैबो बिनि अनगायैबो मा मा मैगं आरो जों थिनानै दोननानै जानो हाबावो
औ नोंथां ओ बेनि अनगायै
उ
गोनार ओ फिथाइ सामथाइ जायखिजाया ओ बेफोरखौ जोङो फोराननानै दोननो हायो आरो सान्दुंङआव
औ
बिदिनो ओ नाफाम नाफामखौबोथ' जोङो थिनानै दोननाय जायो ना गोरानखौ थास'जों देग्लिनानै बेखौ मोजांहाय थेमा बा हासुङाव ओ सोनानै गोरा मारिनानै बेखौ सोरबा मास मोननै मोनथाम गाहाम दोननानै जायो बेबायदिनो सोरबा बोसोरसे बा बोसोरनै गाहाम दोननानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ।
बिदिनो अमा बेदरफोरखौबो जोङो ओ फोराननानै दोनो।
औ।
जाहाथे ओ सम मोनस्लाबाबा बे फोराननानै दोननाय ओ बेसादफोरखौ जोङो जाहाथे ओ थाबैनो संब्रब खावब्रब फुननानै जा नो हानाय राहाखौ जोङो खालामनानै दोनो आरो।
औ औ।
बिदिब्ला नोंथां उम।
बिदिब्ला नोंथां समाबो जाना फैबाय।
औ।
दोनथ'लायनोसै नोंथां।
अ दे।